ओ।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दालाय?
उन्दुलाबायनानै दंमोन आं।
ए अखा हादों नामा नोंथां दा?
अखा हायाखै दहाय हादोंमोन दा सान्दुं दुंबाय।
ए सान्दुङा बिसि गोसा दुंदों?
सानदुंङा बारोबो गोसा दुङा बारा खम'द्रायबो नङा।
नंगौना अखाया हानानै दैबाना जादों नामा?
दैबानाया एसे जादों औ।
दैबाना जादों ना? दैबानाफ्राव ना मोनोना मोना?
मोनो मोनो जा ना मोनगासिनो दङ। आंबो फारथि साहैदोंमोन दहाय। ओं ना नांदों औ।
ए जोंनाव नै सान्दुंबो दुंदों अखाबो हादों। अखा फिसा ओ ओ अखा फिसा फिसा थाइफ्रि गासिनो दङ। उम आमफ्राय ओरै माने एसे दा मोनाफ्राव हानो हागौदां गोगोमफोर।
अ हागोनदां। औ नंगौ मोनायाव हागोन।
होम। नोंथांमोननियाव अखा हाबा दैबाना अखा हाबा दैबाना जायोना जाया नोंथांमोननिथिङै?
जायो जायो। गिदिरथार जोंनियाव एकदम बिलो बायदि दंना बेहायनो जायो। गाहायनि न'फ्राव लोमो औ।
औ औ।
गाहाय साइदफोरनिया। गोजौनियाथ' लोमला।
फोर लोमदो नामा माइ गायनायफोरखौ?
माइखौथ' लो-लोमहैयो दैबाना गिदिर जाबा लोमहैयो औ बे गदाय गायग्रा दं ना गदाय गायोना भाद्र' मासाव बेफोरखौ लो-लोङो उनाव। बायदि दैबाननि
मा मा माइ गायो ओरैनो नोंसिनिथिङै?
द कलम, रनजित बिदिखौ गायो दा। ओमफ्राय फुलफाख्रि
औ अ
जोसाबो गायो सोरबा सोरबा न'आव जानो थाखाय
माइब्रालाय गायोना गाया
माइब्राबो गायो औ जानो थाखाय न'आव एसे एसे गायो आरो
बे खय बिघा गायदों देग्लाय नोंथांमोनहालाय
जोंना बिदिनो दस बार' बिगा जागोन
दस बार बिगा ना बिघायाव बेसिबां ओंखारो ओरैनो
मथा मथि फन्द्र' मन गाहाम जायो
बिगायाव फन्द्र'मन फानो नामा नोंथांमोनहा देनां जेनेबा माइखौ हानानै हानानै मारा होनानै जेब्लानाखि फिथाइखौ मोनगोन अब्ला माइखौ बाजाराव फानो नामा
फानो औ माखासे अफार जाबा फानो एसे ओमफ्राय माखासे जानो दोनो आरो उम
माइब्राफोरखौलाय फानो नामा
ओ माइब्राखौ फानो सोख'नानै फानो माइरं फानो माइब्राखौ बै माबा समाव बिहु समाव
औ बिहु समाव फानो ना
औ औ
केजियाव बेसांनि केजियावनि बेसांनि फानो माइरंफोरखौ लाय
जोंनावथ' पन्सास साइ बिदि मोनो सल्लिसबो फानो सोरबा बेनिया लाइ
होमबाथ' मोजां खामायनो हागोन ना माइ फाननानै
औ खामायनो हायो बायनि लै
ओरैनो मोसौ जारसिफोर लायो नामा नोंथाङा गायखे
मोसौ जारसिखौ गैया माबा दं लकेलानो
अ
बेहायनो गाइखेर सेरो आरो माथाम माब्रै सेरनाय दङ
गायखेरखौ फानहर फानहरो ना लिटाराव बेसिबां खरियाव फानो
लिटाराव साइथि थाखा फानो दा फन्द्र थाखा फवा
फन्द्र' थाखा पयावबा
साइट था केजि ।
फाननो हासोगारो खोमा ना?
हायो हायो ओ सायहा दखानफ्राबो लायोना
ओम । ओम । खान्थाल थाइजौ दंना खान्थाल थाइजौ जानो माबायदि मोनो नोंथाङा गोथाव मोनो नामा?
मोजां ।
अ ।
मोजां मोनो दा बोथोरनि हिसाबै
खान्थाल गोमोन जानो मायदि मोजां मोनो?
हो?
खान्थाल गोमोनखौ जानो माबायदि मोजां मोनो?
मोजां मोनो मोन्नाया ।
खान्थाल जाबा गरम जायोना? गोलोम गोलोम बोथोराव खान्थाल जायोबा गोलोमदै गयो ।
गरम जायो खिन्थु देहानि थाखाय मोजां बेफोर जिनिसा जायोबा ।
अ ।
थाजिम जायो देहाफ्रा । से मोजा गोरा जायो ।
ओम ।
ननि लकेल खानथाल थायजौ जाना गौ ।
औ खान्थाल फिथाइखौ गोरलैयाव फानोब्ला बांसि
अ अ अ । औ मोनो गैरलैआव फानबा । मोनोथ'
ओम ।
बे समाव बायह्रायाव साप्लाय हरो नामा बेनि थाखाय मोनो आरो ।
केजियाव पन्सास था केजियाव पन्सास
सल्लिस थाखा औ ।
ए।
आंबो गोसखांदोंमोन नालाय खान्थाल थाइजौ गायनानै खान्थालखौ फाननायनि बेब'स्था लानो।
बिदिनो बार दिनो सिमा सिमा गायनानै होबा सानसि थिं जायो आरो।
औ ओरैनो मा ओरैनो मा मा आबाद मावबावो नोंथाङालाय?
आबादा बिदिनो माइ गायो बिदिनो फाथो आबाद मावो बिदिनो सिबिं, सबाय, बेसर बिदिखौ मावलाजोबो आरो एसे एसे। खादुनफोर गायो ओमफ्राय बिदिनो न'नि मैगंफोर मुवा बेफोरनो जाबाय ओ मैथा
ओम। थादुनफोरा दा खिजि थादुना दा केजियाव बेसेबां खरियाव फानो?
आ दामथारलै पनसास थाखा गाहामाव फानो। पनसास बेथाङा बेल' आरो।
थारुनखौ दा मोन थारुनखौ दा मोनोना मोना बायोब्ला?
आनबा मोनो दा बै माबा थादखौ मोनो आबर ना मा होनो।
औ औ।
बेखौ मोनो।
अमाजों जानो गोथावना थारुना?
जानै गोथाव जायो अमा दाउ लकेलजोंबो गोथाव जायो।
ओम।
बिजों जानांगौ आरो।
थारुन थारुन फिथरखौ गोथाव मोनथारो आङो।
ओं थारुन जों जानो गोथाव जायो।
ओरैनो मैथाखौलाय जानो गोथाव मोनोना मोना
अ ना फिसाफोरजों गोथावनो ना फिसाफोरजों जानांगौ आरो।
उम। मै-मैथा बांगालखौलाय माय दि मोनो?
मैथा बागालथ' मोजांसिनबाव बा सान्दुंनि थाखाय देहानि थाखाय बेखौ जोंङो जानांगौनो
जहल जानांगौ ना?
औ जहल जानांगौ।
उम
एसे माबायोनो । औ
जानो गोथाव मोनो मैथाखौबो मैथा बांगालखौबो नाजों गोथाव जायो आरो मैथा बांगालखौ दाउजों लकेल दाउजों जायोब्ला गोथावसिन।
गोथाव औ गोथाव जायोथ'
ओमफ्राय नोंथाङालाय दा मा मा आबाद मावो?
आंङोथ' दासान्दि माइ गायनायाव बेस्थ' माइ गायगासिनो दंङ। ओरै खोथियाबो जाबायना। खोथियाबो फुनायनि लाहार वार जागासिनो दङ आरो ओरै जेसेनो थाब गायगोन एसेनो दैजों दै दा सानदि दै दङ ना नालाय उनाव खरान जायो जों गायनो दिगदार जागोन ओंखायनो खोथिया फु-फुनायनि लाहार फाहार खालामगासिनो आरो हा हु मोनजोबबाय गासिबो गायबानो जाबाय उम उम
से गायो
उम दस बिगासो गायो। बिदिनो रनजित माइ गायो ओ रनजित माइ गायो जोसा एसे गायो माइब्रा एसे गायो बेखौ गायो आरो रन्जित माइफ्रा मोजाङा जायो।
ओ रन्जितफ्रा मोजां जानोबो मोजां। फिसा फिसा मिडियाम
उम जानोबो गोथाव रनजितफ्रा आरो जोस-जोस माइखौ फानो। ओ बिदिनो म-मनाव बारस' गाहाम थेरस' गाहाम मोनहैयो।
होमबाथ नोङो बहुद दाम।
नो माइब्राबो दङ हो?
जोस सायाबोथ' बुहुद दाम होनदां
मायब्रा मायब्राब फोरखौबो ओरै माबायाव एसे माखासे फानो ओमफ्राय माखासे ओरै दमासियाव ओ फिथ फिथा सिथाव जानो थाखाय दोनो
उम
नोंथाङा दमासि जानो माबायदि मोनो?
दमासियाथ' बर'नि हिसाबै हिन्दुफोरनि हिसाबै मोजां मोनो बिदिनो जानाय लोंनाय फिथा सिथाव जायो आरो बिदिनो फिगनिक थिगिनिक जानाय। इन्टारेस्ट खालामो। बर'फोर फालिनाय हिसाबै बर'नि
जानांगौ दामा दम दमासियाव रंजानांगौ बोथोरनि रंजानांगौ खेबसे ओ
द
होमबा नोंथां।
औ
रायलायनाय सावरायनायाथ' गोबां सावरायबाय मानि नांगौआ नांगौ सेबां सावरायबाय होमबा एसे दोनथ'लायनोसै नामा नोंथाङा ओमफ्राय दा दसेनि उनाव बाहाबा ओंखारलांगोन नामा?
ओंखारनाया औ ओंखारनाया ओंखारलांगोन औ दखानाव एसे
अ अ द'खान बाजार जानो।
औ बाजार जायैसै ओ मैगं थाइगं लाय माबा लायला बायसै ना बेदरफोर।
ओम आंबो दसे थानानै मैगं थाइगं लाय सै बाजाराव आ ओइ ओंखा ओ गो मोनानि ओ दे होमबा ना। गोजोननाय थाबाय नोंथां ओ टाइम होनायनि थाखाय दे। दे